औ नोंथां दं ओरैनो
औ नोंथांजों आं माबा मोनसे टपिकनि बागै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां
मा होनो बे टपिकआनो जाहैबाय मा होनो जोंनि दा मा होनो बर'फोरनि मागो दमासि नङा होमबा
औ
बे मागो दमासिनि बागै मा होनो नोंथांनाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आङो सावरायनो हागोन दा ना
हागोन नोंथां हागोन
जेरै मागो दमासि होनोबा जोङो जेरै मागो समाव जि फिथा जानाय जेरै मागोनि जि माइ साय हाखांनानै जि फालिनाय जायो बेनि बागै नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन मा होनो जोंना मागो होनोबा मागो जोंनि बर'नि मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो जेरै आबाद मावखांनानै जेनबा मोनसे जोंनिया जानाय जेनेबा जानायनि फोरबो होननानै जों बुंनाय जायो मागोखो बे मागो समाव जोंना फार्स्ट मागोनि बिदिनो दमांसि जेरै दमांसि खालिनो जोंनिया फिथाफोरफोरखो देना लानाय जाखायो ओमफ्राय जेरै बिदिनो दमासिया फिसा जानानै बिदिनो जोङो नेक्स्ट माबा खालि जोंना मा बेलाग गुर बिदिनो जेरै बेलागुर खालामो बिदिनो जेरै लावखार ओंखाम होनो जेरै इफोर खाना जानाय जेरै खाना जानानै मा होनो सोरांसि सोरांसिनि जोंना मा खाना जाखांनानै गथ'फोरा जेरै खाना जांखांनख फुङावनो जेरै दुगै मानो होनबा फुङावनो दुगैयाबा दाउखा जायो होनलायनानै आबै आबौमोना गोदोसो होनसोयो ना बेफोरबायदिनो ओमफ्राय बेखौनो मा दुगैनानै जोंना दुगैखां आरिखां दुगैनानै बेलागुर सावनाय जेरै अर सायनाय दि मोनसे मागोआ जेनेबा गोजां बोथोर समाव जायो नालाय दुगैनाय बे दुगैनानै बेलागफोरखौ सावनानै अर सायनाय बे मोनसे दं आरो जेरै दुगैखां लुखां दुखांनानै आरो न' न' थांनानै फिथा जानाय जेरै फिथा फिथाखौ जों जेरै जेरै गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन सायाव जेरै उम थावनि फिथा एन्थाब नालेंखरनि लारु सिबिननि जेरै मा होनो हमनाय फिथा जोंना मा गुबुन गुबुन रोखोमनि सब फिसाखौनो एसे एसे सावना लानाय जायो
औ नंगौ
उम
मो होनोब्ला मा होनो जोंनावथ' दा मागोबाथ' मा होनो फिथा जानायानो जायो नोङा होमबा जेरै न' न' थानानै दाबो गोदोबो जेरै गथ' फोरा मा होनो फिथा मागियोमोन नोङो होमबा न' न' थांनानै सोरनिबा न' थांनानै फिथा मागियो थिग बेबायदिनो मा होनो आथिखालावबो बेबायदिया दंसै खना खनला औ नाथाय बांसि बिनानो मा होनदो गोदो जेरै खालामोमोन बेबायदि बेलागुर सावनाय जमा जमा थानानै फिथा जानाय भेलागुर सावनाय बेफोरो मा होनो लासै लासैनो मा होनो गोमालांनो हमगासिनो दा होनो औ।
खम नुसै जमा जमा जानाय दिनो दानिया मा मागोनि नामाव ओरैनो मानसिफोरा मा एसे एनैल' सावना जानायखो आरो बांसिनानो दाना मा होनो खायसे खायसेयाथ' सावना जानायखौ जोङो नुनो मोनलिया मा होनो बायनानै जानाय बेफोरखौसो बांसिनै मा नुनो मोनो बेखौनो मा जोंनिया गोदोनि बेफोरबायदि जमा जमा थानाय जानायफोरखौनो जों मा नुनो मोनलिया आरो बहुत खम नुनो मोनसै सिगां आरो मा मोननो जोंना आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे मागो फोरबो नालाय मा आरो जोंना म बे मागो फोरबोआवनो मा होननाय जायो जेरै ओ न'नि मानसि सोरनोबा बिदि थैनाय मानायफोरनोबो मा बाउलायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन मागोनि एक थारिखफोराव जोङो जि आबै आबौमोनखो बिदि बावनाय खो जोङो नुनो मोनोमोन आरोना। फ्राय दाथ' मा इफोरखौबो जों मा बुहुदआनो खम नुसै बेफोरबायदि बावउनाय एबा नियम खालामनाय बेफोरबायदि माबाख बो जोङो बांसिनानो दानि जुगाव नुनो थांला आरो दानि मानसिफोरा मा फालिबांला आरो गोदोथ' इदिनो मागो दिनो मागोनि एक थारिखाव मा होनो बाख्रिफोरावबो जोङो गोबोरजों लानानै इदि माइनाव इदि ना मा इदिनो आबैमोनखो लिरथेनायखो नुनो मोनामोन आरो जों बाख्रि दर्जा मोखांनिफ्राय ओरै मोनसे दर्जासिम माबानानै बोथेना दोननायखौबो जोङो नुनो मोनोमोन गय बिफांफोराव जेरै आबादफोरा मोजां जायो फिथाइफोरा मोजां जायो होननानै मा जिगाबनि जाब खालानायखौ जोङो नुनो मोनो मोन दानियाथ' मा बेफोरखौबो जोङो नुनो नुनोनो थांलिया आरो मा बेफोरखौ जोंनिया फालिनायखौनो जोङो नियम खालामनायखौ नुनो मोनलिया आरोना नोंथां। दा नोंथाङा आंनिसाय आरो माबाफोर साबसि नों मिथिबावोबा नोंथांनिफाय एसे मिथिनो लुगैयो।
औ जेरै मा होनो मागो दमासि नङा होमबा? बे मागो दमासि जोंनि जेरै माइ आबाद जोबखांनायनि उनाव जेरै मारा नाखां थानाय जि माइ दुलियाव सोनाय बे दोदि सलि सो था जेनबा माइफोरा आ बुं जाबाय अब्ला बै समाव बे मागो दमा सि औ जायो मागो दाननि सैद दाननि लास्ट निफ्राय जोङो एखौ हमना लायो जेरै- सैद दानाव मागो दमासिनो आरो एक थारिख जोङो मा न'खर न'खर सोरबा। मा होनो मागो दमासि नामाव। फुजा होनायखौ नुनो मोनो आरो बे फुजाजों लोगोसे मा होनो न'खर न'खर थांनाय जेरै- गथ'फोरा फिथा सानथै मा होनो बेबायदि फिथा मागियो आरो बै दिनखालि एक थारिख खालि जोंना हा होनो गथ' उन न्दै उन्दैफोरा माहोनो फेला गुर नामा जिगाबजों बारनाय मोनसे मा भेलागुर बेखौ सावनायखौ नुनो मोनो आरो। बेनो जाबाय मा गोदोनिफ्राय मा होनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो होननानै सानलायो उम। बे मागो समावबो मा होनो सोरबा सोरबा मा गामि गामि मा होनो गोबां मानसिफ्रा ज' ज' मा खानाबो जायो ओरैनो मोनसे सोर दा बेनि मागोनि नामावबो पग्राम खालामो आरो। ओरै फानसन फो खामनानै बेयाव कम्पिटिसन खौ जों नुनो मोनो औ
जेरै- जोंना मागो होनोबा जोंना मा मागो जोंना मोनसे जेरै- बाथौ फोरबो जोंना बाथौफ जेरै- फुजा इदि फोरबो फुजा होनायफोरखौबो जोङो। नुनो मोनो आरो मा होनो मागोबा जेरै- जमा जमा गामिनि एबा न'खरनि बाहाय बाहाय बाहाय बाहागि लेंंहरनानै जमा जमा फिथा सौराय जानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ
जोंनिया ओं उमा जमा जमा इदि फिथा सौराय जानायखौ नुनो मोनो आरो मा होनो गामिनि गामिनि गेदेरफोरखौ एबा ओम उन्दैफोरा गामिनि गेदेर ओम आबै आबौ एबा बिबथै बिमानै जानाय सोमोन्दोफोरखौबो जों मा एक थारिख बा मागोनि से से खालाराव जोङो खुलुमनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबोयो एबा जों गेदेरफोरखौ मान होनायफोरखौ नुनो मोनबोयोमोन आरोना। आरो जों मा होनो जोंना गोबां मा होनो गोदोनिजों दानिजों गोबां दिफारेन्स माने मा होनो दानि सुबुंफोरा गेदेरफोरखौ मान होनाय एबा बेफोरबायदि खुलुमनायफोराथ' गोजानसै आरो नङा होमबा नोंथां। दाना जों बेफोरखौ मा बहुदानो खमैबो खमानिनो नुनोनो मोनलिया नुनोनो मोनलिया आरो जेरै जोंना दाथ' रज जमा जमा बिदि फिथा सौराय जानाय बेफोरखौबो जों बुहुत खम नुनो मोनसै। आरो जोंना मा फिथा सौरायजों लोगोसे ओं सौराय सौराय मा होनो जोंना मागोनि सिगांनिफ्रायनो गोबां आगोल आबै आबौमोना जानो थाखाय बैस बैसागो बैसागो दान बैसागोहालागै जानो एबा उम बैसागो मोननाया लासेनो जाहोनो होननानै मा गोबां बुरजा बुरजा बिदिनो फिथाफोरखौ जोङो माबा सौरायाइफोरखौ एवना दोननायखौ नुनो मोनोमोन। एवनानै बयामफोराव सोना दोननायखौ नुनो मोनो आरो मा गोदोयो मागोआव मागो होनोबा जेरै मागोनि फन्द्र' दिन गाहामालागै जाजानाय जेरै आबैमोनहा फिसाफोरखौ जोङो बुरजा बुरजा सावनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन।
औ
गामिनि आदै मादैमोनखौ लिंनानै साहा लोंहोनाय फिथाजाहोनायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन दाथ' मा ओरैनो ओरै नामनि ओरैनो एसेल' फिसा देनाय बा मानायखौ आरो गोदैमा दिंखि उवालाव सौनायखौ जोङो नुयोमोन दाथ' मा दिंखि उवालावबो सौनाय फिथा सौराय सौनायखौ जोङो नुुनोनो थांला जेरै मेचिनावसो सौनायखौ नुनो मोनसै मेचिनावसो लांनानै देना लाबोनायखौ जोङो मा नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। दा आथिखालनि त मानो गासिब त मा होनो मिसिंजों मा होनो स थाब समखौ खौ मा होनो खमाव बाहायनो थाखाय मा होनो जेरावबो होंगो दोंगो जागासिनो। जेसेबा हायो एसे दो टाइम खौ सर्टआव बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो बेनि गेजेर औ बेनि गेजेरावनो जोंना मा गोबां खहाबो जानो हायो बेफोरो जेसेबांनो जोङो सर्ट नाजागोन एसेबां मानो अबावब अबावब मानोे बांसिन खहाबो जानो हायो आरो। औ बेबायदिनो जेरै मा होनो ज मागोआव जेरै फि देनो थाखाय जोङो मा गिबियावनो मा होनो फिथाखौबो जों गोबां रोखोमनि सावो नङा होमबा जेरै हासुं फिथा फिथा लावद गदुम एन्थाब आरो गुबुन गुबुन माइारंनिबो बानायनाय जायो। जों मागोआव फिथा जायो नालाय बेखौ माइरं गोसोमजो बानायो ना गुबुन गुबुन माइरंजों एनथाब बानायो आरो मा होनो माइब्रानिजो बानायो। बेफोर फिथा बाय जोङो मा होनो गिबियावनो जोङो मा होनो माइरं खौ मा सोमनानै लाग्रोनांगौ नङा होमबा नोंथां सोमनायनि उनावसो मा बेयो रुयोब्ला बेखौ दैखौ मा होनो सेरगार होनो थाखाय जोङो मा मना एबा खेरखाफोराव मा दोनो नङा होमबा जेब्ला बेयो दैया रानो अब्ला जोङो बेखौ मा गाहेन एबा दिेंखियाव उवालफोराव मा होनो बेखौ देनानै जोङो मा खालामनानै नो गुन्दै खालामना लायो नंङा होमबा जोंहा बेखिनियानो होनबाना? नोंथां जि सोंनो गोनां आं मिथिना मोनबाय बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय समायनायनि थाखाय दे गोजोनथों।